हेल' हेलौ नोंथां?
हेलौ नोंथां, खोनाबाय ना? ओं नोंथां खोनादों। औ नोंथां, नोंथांङा मा मावगासिनो दा? आंङो ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां, नंगौ नोंथां नोंथांङा दासान्दि माबाफोर मावगासिनो नामा नोंथां जिउ खुंनो थाखाय? औ नोंथां आं दासान्दि न'निनो एसे हा थानायखौ थानायावनो आबाद मावनानै जिउ राहाखौ खुंगासिनो दंङ नोंथां नंगौ नामा नोंथां बिदिब्ला नोंथांङा मा मानि आबाद मावो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां आङो मेसें बोथोराव ओ कबि आलु फान्थाव बानलु आबादखौ मावनाय जायो नोंथां आरो दैज्लांबा माइ आबादखौ एसे थाबैनो मावनाय जायो जाहाथे मेसें बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो आंङो बैफोर कबि
थाव बानलुफोरखौ मावनानै नंगौ नामा नोंथां आंथ माइ आबादखौ मावनो रोंखायो बिदिब्ला नोंथांङा मेसें बोथोरनि आबादखौ बोरै मावो आरो बिसोर बोरै फालांगि खालामो नोंथांङा फोरमायना होदो नोंथां
औ नोथां
मेसें आबादनि होनबा जोंङो मेसें आबादाव आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो जोंङो सम आरो बोथोरखौ नायग्रोनांगोन जोंङो जेसेबांनो मेसें बोथोरनि आबादखौ आगोल दिहुनो हायो जोंहा बिनि सायाव
ओ फ्रफिटा बांसिन जायो मुलाम्फा नामा नोंथां औ
औ जा आंङो दा दोनै हमना ला नोंथां
ओ कफि आबाद मावनोबा
आसिननि आगोलावनो आसिनावनो जोंङो कफिखौ गायनो गोनां जायो मेसें बोथोरखौ जोंङो बेनिखायनो औ नोंथां बिनिखायनो जोंङो भाद्र मासनि आगोलावनो जेब्ला सावन सावन दाननि बा ओ जिबानिफायनो जोंङो बिनि फुलिखौ थियारि खालामना लानो गोनां जायो नोंथां बेनि उनाव जेब्ला फुलिया ओ दान मोनसे जायो अब्ला जों गायनो हानाय लामायाव फैयो बे ओंखायनो जोंङो बे फोनाय लोगो लोगोनो जोंङो हाखौ मोजांङै टेक्टरजों एवनानै मोजाङै गायनओ हा नाय बायदि मोज्जां खालामना लानो नांगौ जायो बेनिखायनो आबादखो आबाद मावनो थाखाय हाखौ थियारि खामखाना लाखायजों लोगोसे जोंङो हाखौ गोबोर गोबोरनि गोनांथि जायो गोबोरखौ जेसेबां होयो एसांनो आबादा जोंनिया मोजां जायो मानो होनोब्ला कफि आबाद बानलु आबाद मावोबा हानि गो हाया मोजां एबा हासार गोनां जानायनि जोबोद गोनांथि जायो बेनिखायनो जोंङो गोबोरखि आ आ हो गोबोरखिखौ बाहायनो गोनां जायो नों थां बेनि उनाव जोंङो जेब्ला खु-फुलिखौ गायो अब्ला जोंङो ओ मोनाबिलियाव गायग्रो-गायनो गोनां जायो बिनि उनाव जोंङो सान स्नि साननि उनाव बे कबिया मोजां मोनसे लामायाव फैयो देरनायनि लामायाव अब्ला जोंङो बेहाय दै होनो गोनां जायो नोंथां दै होनायनि उनाव जोंङो जेब्ला
जिबा सान जायो जिबा सानबा जोंङो बेहाय ओ सोरखारि हासारखौ होनांगौ जायो सोरखारि हासारखौ होनाय उनाव जोंङो बेखौ ओ थामजि थामजिबा साननि उनाव जोङो कफि फिथाइखौ फाननो हानाय फाननो हानायाव फैयो आरो नोंगौ नामा नों थां सोरखारि हासारखौ होनायनि जाहोनखौ फोरमायदो इसे दे नोंथां
औ नोंथां जों सोरखारि हाखौ मानो नांगौ होनना बुङोब्ला जोङो ओर होनो गोनां जायो दानि जोंनि हाखौ नायोब्ला हाया जोंनाव हासार गैला बिनि जाउनावनो जोङो मा होनो सोरखारि हासारखौ जेब्ला जोङो जिबा सान जायो अब्ला
एसे एसे होनो गोनां जायो जाहाथे जोंनि बिफाङा एसे गेदेर बिलाइफोरा गोथां गोथां जायो जाहाते बेमार नाङा बेनि थाखाय होनाय जायो नोंथां। नंगौ नामा नोंथां? नोंथां आरोबाव मोनसे खोनाबावदों बेवहाय नोंथाङा फालांगि खालामनाय समाव जोबोद एम्फौ एनलाजों जे जों मोगा मोगि जानांगौ जानां-जानांगौ जायोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना एम्फौ जानाय बे एम्फौफ्रा बोरै जायो बे बेखौ होखारनायनि राहा लामा? औ औ नोंथां हायो हागोन
बे कफियाव आङो ओ सोरखारि मुलि खौ बाहायनाय जाया मानो होनोबा आङो अरगेनिक एसे ओ बाजि जौखोन्दो अरगेनिक आबादखौ मावनाय जायोनालाय नोंथां बेनिखायनो आङो बेहाय मुलैखौ होनाय जाया मानो होनबा नोंथां कफिखौ जोङो बिलाइखोसो जायो नालाय नोंथां बेयाव जों मुलि होनांगौबा जोङो ओ बिनि
मुलिनि ओ भेलिदिटि भेलिदिटिया थाबनो थाबनो थाङा नालाय इनिखायनो बेहाय आङो गावनो बानायनाय मुलिखौ होनाय जायो नोंथां। नोंगौ नामा नोंथां? औ। गावनो बानाय नाय मुलि बोरै बानायो नोंथाङा इख
औ नोंथां बे-बेवहाय आङो बेनि मुलि बानायनो थाखाय गिबियावनो ओ मोनसे गेदेर दै थिंखि एबा द्रामखौ लानाय जायो बेवहाय दैखौ फुरथि सोनाय होनाय जायो फुल खामनाय जायो एस
से बांद्राय फुल नङा आरो एसे
एसे फुल होनाय जायो बेहाय फुंबिलियावनो मोसौ खिनि खिखौ लाना थां खिनायखौ लाना थांनानै बे दैयाव दोननाय जायो बेनि उनाव बारियाव मोननाय नोंथाङा मिथिगौ जानो हागौ दिंखिया बे जाग्राया दिंखिया नङा से दिंखिया दङ बेखौ जोङो फाग्ला दिंखियाबो होनना बुंनाय जायो एसे बिलाइ मिजि मिजि बेहा सुमु दङ। बे औ नोंथां बेनि बिलाइखौ जोङो आङो ओ खानानै बेखौ देग्लियो देग्लिनानै बे दैयाव होनाय जायो नांगौ रोखोमनि होनाय जायो आरो नोंथां से द्रामाव ओ नै केजि थाम केजिसो बेखौ होनाय जायो नोंथां बेनि उनाव निम बिलाइ नोंथाङासो मिथिगौ निम बिलाइखौ औ नोंथां बे निम बिलाइखौ ओ बेखौबो नै केजि थाम केजिसो बे ओ जिदजौ लिटार जानाय थिंखियाव नै केजि थाम केजिसो ज'खान ओ ज'खाननि निम बिलाइखौ देनानै होनाय जायो नोंथां बेनि उनाव बेखौ मुख्राखौ मारिनानै ओ थामजि ब्रैजि साननि उनाव सिम दोननानै बेखौ बाहायनाय जायो नोंथां। औ नोंथां बेनि रिसिखौ बाहायनो थाखाय गिबियावनो थेंखियाव मुसारि मुसारिजों एबा सरग्राजों स-सरनांगौ गोनां जायो मानो होनोमब्ला बेहाय गोबां ओ
बिलाइफोर जाय नोंथांनि बिलाइफोरखौ ओ बोखायनो थाखाय जाहाथे टेंकिनि मिसिना ओ होथेजाया बेनि थाखायनो बेहाय सरनानै होनाय जायो बा सेबनानै। नंगौ नामा नोंथां? ओम। आरो नोंथां थाङा बोरैहाय
बेयाव बेवहाय नोंथां बेयाव ओहो नोंथां होआ स्प्रे मेचनजों जों जेरै सोरखारि मुलिखौ होनाय जायो स्प्रे मेचनजों स्प्रे खालामनानै होनाय जायो नोंथां। बे औ नोंथां औ बेखौ आङो सप्तासेयाव खेबनैै होनाय जायो मानो होनबाहाय बे
दिनि होननानै गाबोन होबाबो जाबाबो जेबो जेबो जोंनि सोलेराव इफेकसन गोहोम खोख्लैया नोंथां। बिनि थाखायनो जोबोद मोजां आरो बे आइ आदबा बे आदबखौ आं सोलायदोंमोन सोलोंदोंमोन जरहाट
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथांनि गियान होनायखौ एबा बोसोन होनायखौ
औ नोंथां, नोंथाङाबो बे आं बुंनाय आदबखौ मालाबा बाहायजेननानै नायदो
नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनाय बायदियै आंबो मावगोन। इयुनाव आरो मोजां आबाद खालामनानै आंबो जिउ खुंलांनो हायो होनना सानो बिदिब्ला नोंथां आंनिफ्रायबो माबाफोर
रोंनो सानो नामा नोंथां, औ नोंथां आङो दासान्दि लेबुनि आबाद मावनानै जिउ खुंगासिनो दङ। बिखौ आङो नोंथांनो फोरों फोरमायलांनोसै नोंथाङा गोसो होनानै खोनासंबानो जाबाय आङो लेबुनि आबाद बानायनानै जिउ खुंबोगासिनो दङ। लेबुनि फालांगि बानायो आङो। जोंहा आसाम सरकारा एबा भारत सरकारा जोंनि आसामनि लेबु खारजिनो जि आइ टेक होनाय जाबाय जायखौ जग्राफिकेल इन्डिकेसन होननाय बुंनाय जायो। नोंथाङा लेबुनि फालांगि बानायनोब्ला नोंथाङा गिबियावनो गोबां बि बांनि हा थानांगोन खमैबो नोंथाङा नोंथांनाव नैजि बिगासो हा थानांगोन नोंथां लेबुनि आबाद बानायनोब्ला नङाब्ला नोंहा खम हायाव एबा लेबु आबाद बानायोब्ला नोंहा खति दङ बिदिब्ला लेबु आबाद बानायनोब्ला नोंथांनो सिगाङावनो नैजि बिगासो हा नांग्रोगोन। बे नैजि बिघा हायाव नोंथाङा मोसौनि खि एबा ब्रयलारनि खिखौ सोरगिदिं गारनानै होनानै एबा हायाव गारना होनानै नोंथाङा सिगांग्रो दै सोनांगोन एबा हालौवना होनांगोन आरो बेयाव थानाय गासिबो हाग्राफोरखौनो बुथारजोबनांगोन नोंथां हाग्रा थानो मोननाय नङा। बेनि उनाव नोंथाङा हाखौ गोसार हाखौ हासार गोनां खालामना लाखांनायनि उनाव नोंथांनो लेबु फुलि नांगोन बे लेबु फुलिखौ नोंथाङा गुबुन-गुबुन दाब-दाब जायगानिफ्राय बायनानै लाबोनो हागोन जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनि साखाथियावनो थानाय वेस्ट बेंगल होननाय जायगानिफ्राय लाबोनो आरो गामि-गामि जोंनि बर गामियावबो मोननाय जायो नाथाय जोंनि बर गामिनि लेबु नि बिफां मोजां जागोन नंगौ नोंथां। बेनि उनाव नोंथाङा नखरनि सुबुं नङाबा गुबुन सुबुंखौ लानानै हाजिरा होनानै लेबुखौ गायहोनो हागोन आरो बेयाव लेबु बिफां गायोब्ला नोंथाङा गोजान-गोजान दिसटेन्स दोननांगौ औ दिसटेन्सा नोंहा बा मिटार एबा द मिटारनि गेजेराव होनांगोन। एसे जानथाय गोजान-गोजान औ। खाथिद्राय होब्लाबो नोंथांनो फिथाइखौ थोजासे फिथाइ होआ। बेनि थाखायनो नोंथाङा जानथाय गोजान-गोजान जायगायाव माबानांगोन लेबु बिफांखौ गायनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला लेबुखौ देरो बिदिब्ला सम सम नों नोंथाङा बेयाव मुलि सारबाय थानांगोन नोंथां मा नंगौ मानो होनबा लेबु बिफाङाव जोबोद एम्फौ एनलाफोर जायो लेबु बिफांनि बिलाइखौ। नोंथाङा बेजों मोगा मोगि जानांगोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा लेबु गायोब्ला लेबुनि सोरगिदिं नोंथाङा जेवरा होनांगोन जेवरा हो होआबा नोंथांनि लेबु आबादखौ मोसौ मैसोफ्रा फैनानै जानानै खहा खालामगोन। नोंथां लेबु देरगौ लुबुआ जेला देरजासिम फिथाइ आबुं मोनो आबुं फिथाइ होयो बेसेबां नोंथाङा गोबां खस्थ जेंनानायनि गेजेरजों जुजिनांगौ जायो मानो होनबा बेवहाय गेजेर गेजेर बिफाङा देरनायनि थाखाय बाजारनिफ्राय लाबोनाय
मुलि
सारबाय थानांगोन नोंथां जायखौ बुङो भिटामिन बेवहाय हाया थोजासे हासार होनो हायाब्ला बे मुलिनि गेजेरजों बिफाङा थोजासे आदार एबा प्रटिन बोखांनानै लायो नोंथां नंगौ नोंथां बे बिलाइ बिलाइयाव सारना होनांगौ बेनि उनाव नोंथाङा बिफांनि सोरगिदिं थानाय गाहायाव हाग्रा रजयोना बे हाग्राखौबो रजहोनो मोननाय नोङा नोंथां दानस्रांनानै होबाय थानांगोन गेजेर गेजेर हाबै हाबै नङाब्ला नोंथांनि बै हानि लेबु बिफांनि लेबु बिफाङा जाय भिटामिनखौ मोनांगौ एबा हासारखौ मोनांगौमोन बै हासारफोरखौ बै हाग्रा फुरा सेबखनानै जानाय बायदि जायो नोंथां नोंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंहा जेब्ला लेबुया गिद दिर महर लायो अब्ला नोंथाङा गोबां बिबांनि लेबु फिथाइ मोननो हायो बिनि बेसेना गोजां बोथोरनि समाव बांसिन जाहैयो जेब्ला गोजां बोथोरनि समाव बिनि बिनि बेसेना बांगोन अब्ला नोंनि बस्था से-सेयावनो एबा से बस्थायावनो बा रोजा मोनो नोंथां आरो गोलोम बोथोरनि समाव नोंथाङा लेबुनि बेसेन
बस्थासेयाव एबा से बस्तायाव दाइनजौ रां एबा बाथौ रां ल' मोनो औ औ
नोंथाङा माइ आबाद गायोब्ला जोबोद खस्थ' खालामनांगौ नाथाय लेबुर आबाद